हेल' औ खोनायालै खोनादों ना नोंथाङा औ खोनादों
हेल'
खोना
हेल'
हेलौ
हेल' खोनादों नोंथां
औ खोनादों
नोंथाङा हेल' हेल'
ओ हेल'
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों
औ नोंथाङा मा खालामदोंमोन
आंथ' ओरैनो दं दायो
ए माने नोंथाङा जुदि ओरैनो दंब्ला बा नोंथाङा दसे सम होनो हागोनब्ला नोंथांजों आं माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै लादोंमोन आरोखि नोंथाङा जुदि सम होनो हायो
सम होनो हायोब्ला समथ' होनो हागोन आयदायालाय मामोन औ
बिदिब्ला आयदानि बागै आव आवगायदोसै नामा जोङो
औ औ जायो दे
औ दिनै आयदा लानाया जादों जे इन्टारनेटनि माखासे मोजां हाबा बा माखासे गाज्रि हाबा खामानिफोरखौ बेखौहाय जों जे इन्टारनेटनि फ्राय जों माखासे मोजांखौ मोननो हायो जे इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय मोजांखौ मावदोंना गाज्रि खौ मावदों बिनि बागै
ओ नोंथाङानो होनगोर
औ होनब्लालाय आंनो आवगायदोनोसै जे इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय मा खासे खेथ्र'आव मोजां आरो जोंनि थाखाय माखासे खेथ्रआवहाय गाज्रि बेफोर खो जों नुनो मोनो आरोखि जेरै जों इन्टारनेटनि मोजां खामानिखौ नायोब्ला जेरै जोंनि थाखाय इन्टारनेटआ जोंखौहाय आथिखालाव बहुत जोंखौहाय मदद होनायखौ जों नुनो मोन्दों जेरै जों इन्टारनेटावहाय आथिखालावहाय जों गोरलैयैनो जों मोनथिस'यै बुस्थुफोरखौ बा जों माबा मोनसे मोनथिनो गोसो द ब्ला इन्टारनेटनि जुगुदै जों बोनानै बा लिरनानै इन्टारनेटफोराव गुगोल गुगोल सेट जिपिटि जिमेनाय बायदिसिना बेफोरबायदि ए आइ आवहाय जों सोंनानै आथि खालाव मोनथिनो मोनो जे जों मिथियैखौहाय जों बेफोरनाव सोंनानै जों मिथिनो मोनो नो आरो बिदिनो गोबां रोखोमाव जोंनि थाखाय इन्टारनेटआ जोंखौ मदद खालामदों बा जोंनि थाखाय मोजां जों इन्टारनेटजों आथिखालाव जों इन्टारनेटजों सााफ्रोमखौनो सोनारनाय सोनार सोनारनो गोनां जानायखौ जों नुनो मोन्दों जेरै
जेरै जोंहा बबावबा मेसेजफोर हरनोबाबो जोङो लोगो लोगोनो इन्टारनेटनि
हरनो हायो जेरै जोंहा ओ वाटस आफ वाटस आप बायदिसिना बेफोरावहाय जोङो मेसेजफोरखौहाय सेयार खालामनो हायो बा सेन्ड खालामनो हायो सोरजोंबा रायज्लायनो
जोंबा रायज्लायनो गोसोबा बा जोंहा डाइरेक्टबो कल खालामनो हायो जे जानबुंनि दारै औ हा डाइरेक्ट बेफोर आथिखालावहाय गोनोखोनि जुगाव जों बेफोरखौहाय नुनो मोनो आरोखि इन्टारनेटनि
माखासे बेफोर मोजां हाबा बा खामानिफोरखौहाय जों जोंनियावहाय बाहायनाय खो नुनो मोनो आरो बिदिनो गोबां रोखोमै जोंनि थाखाय इन्टारनेटआ मोजां
मोजां मोजां खामानि मावलांनायखौ जों नुनो मोनो जेरै जोङो आथिखालावहाय
माबा मोनसे फरायनोबाबो बा माबा मोनसे नायनोब्लाबो ओ गोबां बिदिनो रोखोमैखौ नुनो मोनदों ओ आरो जोंहा गोबां बिदिनो रोखोमै जेरै जोंहा फरायनो मानो बा बाबो जोंहा मोननो थांसै जेरै इटुबाव इउटुबफोरावहाय मा माखासे रोङै बुस्थुफोरखौ इउटुबाव आजिखालि गोबां बिदिनो टिउटरफोर दङ बि जोर बिसोरनि दाहारै जोङो सोलोंनो हायो गोबां रोङिफोरखौहाय आथिखालाव फराय नाय फरायनायनि सायावबो गोबां बिदिनो जों मोननो थांसै गोबां जों नि जों फरायनो रोङाब्लाबो बिदिनो इउटुबजोंहाय जोङो सोलोंनो हासै बिदिनो
बिदिनो गोबां रोंगौथि लानो हासै बेफोरनि दारै गोबां बिदिनो बायदि बायदि
जोंहा बिदिनो वेबसाइट बा बिदिनो एपफोरजोंहाय जोंहा बेफोरखौहाय जों सोलोंनानै लानायखौ जों नुनो मोनो बा जोङो सोलोङो आरो इन्टारनेटा दा जोंनि थाखाय बहुत मोजां खामानि मावलांदों होननानै आं सानो आरो
आरो जोंहा बे जोंहा खहानि बागाव
खहानियावहाय थाङोब्ला जों हा इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय मा खहा खालामदों होनब्ला खहा खालामदों माने जोङो गावनि बाहायनो रोङियावसो जोंहा खहा जानायखौ जों नुनो मोनो जेरै आथिखालनि
आथिखालनि गथ'फोरा औ उन्दै उन्दैयावनो जे मबाइल लायो
फोरा बिसि बिसोरखौ बिसोरनो उन्दै उन्दैनिफ्रायनो मबाइल होयो आरो बिसोरो बांद्राय मबाइल बाहाय
मबाइल बाहायब्रेयनायावहाय बिसोरो नांगौनि बारा बाहायब्रजनायाव बाहायफै
खहाखौ नुनो मोनो जेरै जों बांद्राय मबाइल नायबाय थायोब्ला जा हा मेगना
गनाबो जोंहा खमजुरि जानो हमनो जारि जानो थांनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो गोबां बिदिनो जोंहा बांद्राय मबाइल नायबाय थायोब्ला जोंहा बिदिनो
जोंहा खरफ्राबो साननाय हनायफोरा बारा मोजां थाया थांबाय थागोन खालि गोसोआ बेखायनो जोङो सम मथे सम खारनांगोन आरोखि जों मबाइलजोंल थाबाय थाबा जाया आरो बिदिनो जों माखासे रोङि बुस्थुखौल जों सोलोंनांगोन जे जों मबाइ जों मबाइलखौसो बाहायनांगोन जे जों मबाइल जों बाहाय जाब्ला
बाहाय जाबा
उल्था फिदिं आथिखालावथ जों मबाइल जोंसो उल्था फिदिं जानायखौ नुनो मोनो जों मानसि जानानै
मानसि जानानै उलथासो मबाइलजों फिदिं जायो जोंसो मानसियासो मबाइल
ओमफफ्राय मानसियानो मबाइलजों फिदिं जाफिनदों होननाय बायदि जाहैबाय आरो आरो बिदिनो गोबां लाइ लाइमोन सुबुंफोरा बिदिनो गावनि
गावनि बरबाद जानायखौ जों नुनो मोनो गोबाङानो बिदिनो
गेलेलाबाय थानाय जेरै जों आथिखालाव गोबां बिदिनो गेमफोर नुनो मोनो फ्रि फायार
फाबजि मबाइल लिजेन बेफोर गेमफोरखौ गेलेनानैहाय मानसिफोरा गावनि गोबां बिदिनो समफोरखौहाय गारनानै समफोरखौ बिदिनो ओरैनो एंगार हरनायफोरखौ नुनो मोनदों बे गेलेनानै औ जों मिथिगौ
जेबो मुलाम्फा
जेबो मुलाम्फा गैया होननानै थेवब्लाबो मानसिफ्रा गेलेनानै
जोंहा जेबो मुलाम्फा मोना बेफोरजोंहाय इयुनाव जोंहा रांबो आरजिनो हाया बेफोरजोंहाय थागोन साफा सानै बेफोरजोंहाय जेरै इउटुबफोरावहाय बेफोरसो इउटुबारफोरासो ह हागोन हाबाबो सोरबा हानद्रेदाव एक पारसेन्टफोरल जोङो बेफोरखौ नुयो आरो बेफोरजों बेफोरजोंहाय
बेफोरजोंहाय माबा देरहासार जानायखौ औ औ आरो बिदिनो
बुंनो थाङोब्ला गोबां बिदिनो गेमफोरावहाय बा बिदिनो मबाइलावहाय बांद्राय सम एंगार गावनि बेसेन गोसा समखौ एंगारनानै फरायालाबा बा गावनि खामानि मावनांगौ खामानिखौ मावालाबा बेफोरनि मबाइलावल हाबनानै जोङो थानाय जों नुनो मोनो आथिखालनि लाइमोनफोरनि जिउआ बेफोरावनो बाद जानायखौ जों नुनो मोनो जे फरायलाबा बिदिनो सोरबाया स्कुल थांला बिदिनो मबाइल नायै नायैहाय जों बेफोर बेफोरबायदि आथिखालाव
आथिखालावहाय बेफोरनि जिउ बरबाद जानायफोरखौ माखासे बिदै खहाखौ नुनो मोनगासिनो नोंथां खोनादों सोरावहाय जों बिदिनो गोबां औ आंबो एसे फोरमायहरसै नामाथाय आंबो फोरमायहरनो लुबैदों आरो इन्टारनेट बुङो इन्टारनेटनि हाबा बुङोब्ला इन्टारनेटा मोनसे ओरैबायदि बुस्थुदि बेयो माने मोनसे एबा बेनिख्रुइ बांसिन माने माखासे गुबुन गुबुन माने माबाखौ ओ कानेक्सनखौ माने कानेक्ट खालामो आरोना नेटवर्कखौ माने औ मोन नोंनिजों आंनि जों माने कानेक्ट खालामनाय बायदि जायो आरो ना माने मोनसेनिख्रुइ बांसिन कानेक्ट खालामो आरोना बिनि माखासे हाबाफ्रा मोजांबो गाज्रिबो माने मोजांनि बेलायाव औ औ मोजांनि बेलायाव जोंहा इन्टारनेटखौ बाहायनाय बेलायाव इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो गोबां माखासे ससियेल मिडियानिफ्राय जोङो खौरांफोर मोननो हायो
नङा होमबा ओ माखासे ओ गियान जों माखासे गियानफोरखौ मोननो हायो दानि जुगाव जोङो इन्टारनेटनि हेफाजाबावनो माखासे जिहेथु पेमेन्ट खालामनाय जितु फैसा हरनाय गुबुनखौ जोङो बे फोरखौ जोङो इन्टारनेटनि हेफाजाबावनो जोङो माने हरलायनो हायो आरो इन्टारनेटनि हेफाजाब हेफाजाबावनो दानि जुगाव जोङो माने माखासे हाबाफोरखौ मावनो हायो मोनसे जायगा गानगफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव माखासे जिहेथु डकमेन्टफोर हर माखासे खौरांफोर हरनायखौ जोङो इन्टारनेटनि हेफाजाबावनो हायो जिहेथु इन्टारनेटनि गाज्रि बाहायनाय होनोब्ला दानि माखासे लाइमोनफ्रा माने गोदोथ' बारा बिदि नङामोन दानि लाइमोनफ्रा फ्रायानो माने नांथाबनानै थाबाय आरोना एडिकसन जाबाय होनजायो आरोना जोङो ससियेल मिडियायाव जिहेथु जोंहा फरायनांगौ बेलायाव गथ'फोरा फरायालाबानो इन्टारनेटाव गोबाव सम माखासे माने माबाफोरखौ नायो आरो माने रिल्सफोर नायबाय थायो आरो इन्टारनेटनि हेफाजाबावनो गथ'फ्रा दा नि जुगाव माने अनलाइन गेम गेलेनाय बैफोरबायदियाव नांथाना थायो आरो बुंनो थाङोबा जिहेथु गथ'फ्रा दानि गथ'फ्रा इन्टारनेट खौ बाहायनानै फरायनाय बेलायाव इन्टारनेटनि हेफाजाबाव माने माखासे फिननायफोरखौ दिहुननो नागिरो बियो गावसोरनो माने खस्थ' खालामादि बेखौ जोङो एसे खस्थ' खालामनानै दिहुनो बा जोंनि मेलेमा दि बिसिबां मोजां जागोन जों बिसोरो मा खालामो इन्टारनेटावनो माने सोनारनानै माखासे एन्सारफोरखौ माने दिहुनबाय थानो नागिरो बुंनो थाङोबा दा जोङो उन्दै उन्दै गथ' गथ' लाइजाम गांसे लिरनो हरबा माखासे इमेलफोर लिरनो थिनोबा बिसोरो लिरनो रोङा मानोना बेसोरो इन्टारनेटनि हेफाजाब लानानै माखासे एप्सफोरनि फ्राय बिसोर माने फिननायखौ लायो जायनि दाउनाव जोंनि मेलेम माने गथ'फोरनि मेलेमा एसे माने गाहाय गाहायाव माने थांनो हमदों माने इन्टरनेटनि सायावनो सोनारबाय थानो गोनां जादों आरो बे आरो बे आरो खिन्थु इन्टारनेटआ बाहायनो रोंबा जोबोद मोजां आरो बाहायनो रोङाबा जोबोद गाज्रि आरोना नोंथां जाथ'सिगोन नामा बेहायनो
औ नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय
जोबोर गोजोननाय मोनदों औ औ औ औ दे